हेलौ,
अ हेल' औ खोनादों।
औ बिदिब्ला। आंङो नोंथांजों ओ बर'फोरनि बर' समाजाव औवा आरो दंफांनि बाहायनाय बेनि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों।
औ
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै ओ जों मिथिगौ बरफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हाग्रा बंग्रा मिथिंगाजों ओ लोगोसे थानानै मिथिंगानि हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै बेयाव न बां लुनानै जिउ खुंबोदों आरो बरफ्रा गावसिनि नांगौ मुवाफोरखौ मिथिंगानि थादोरसानिफ्रायनो गावनो गाव बानायना लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दे बुंनो हायो। न'आव बाहायनायानो जा जेरै हासिब ओ सागं बायदि खदाल, सिखा, रुवा बैफोरनि बैफोराव जों गोबां बाहाय बाहायबोनाय नुदों बेनि अनगायै न' बां लुनाय आब बानायनाय बैफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गावसोरनो गावसोरनि आखाइजों बानायनानै लाबोदों। दायो आंङो नोंथां जे जोंनि बर'फ्रा औवाजों ओ मा मा आगजु बानायो बेखौ
औ औवाजों ना? औवाजों। बानायनाय होनोब्ला जोङो गिबियावनो सेन खाखि बिदिनो जेखाइ खबाइ ना गुरनायनि बेलायाव बेफोरखौ बानायो औवाजों। आरो दुब्लि गोदोथ दुब दुब्लिबारियाव नांगोलजों हालेवोमोन नङा होमबा। बे नांगोलखौबो जों दंफांनिफ्राय बानायो नाथाय माने गोदो खफ्रि हमोमोन बै ख फ्रिखौ जोङो माने अखानिफ फ्राय बासायनो थाखाय जोङो। औवाजों हेबनाय जायोमोन औवानि सायाव जोङो प्लास्टिक थिग होनानै खफ्रि बानायनाय जायोमोन।
औ औ
गुबुन फारसेथिं जों गिसिब बानायो, दाला, सान्द्रि, सान्दांगा आरो जोङो बि औवाखौ जों बाथौफोर गायनायावबो बाहायो। गोबां खामानियावनो आरो जिफोर माने साल खुन्था बाहायो जि बेफोर दानायावबो खुन्था महरै बाहायो नोंथाङाथ' बुंखाबाय न'फोराव, बोन न' माने खुन्था गायनायाव बाहायो औवा बुरखाफोरखौ ओमफ्राय औवा माखाला खौ माने इदि जों आइजें माने बानायग्रा खेरखा बेफोरदिबो बानायनाय जायो।
औ औ
औवानि बिब्दिनो बायदिसिना थारा बेफोरबायदि उन्दुनायाव गोदो बाहायोमोन दाबो जों हाबा बिबाफोराव ओंखाम खुरनायाव ओंखाम दोननो थाखाय थाराखौ बानायो, लोगोसेनो दर्जा फोरबो बाननाय जायो,
औ औ औ।
न'आवथ' जेनला हेबनानै माहायो, न'फोर लुजाखायो बिदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि औवाजों बानायनो हायो आरो आरो औवाजों बानायनाय बे जेक ओमफ्राय सेन खबायफोरखौ जों गोदोनि आबै आबौमोना, माने बाजारफोराव फाननो लांनानै रांखावरि फाङावबो माने रां
औ औ औ औ औ आ नोंथाङा बुंनाया, थारैनो सैथो जों बेफोरखौ नुनो मोनबोदों जे जोंनि बर'फ्रा गोदो गोदोनिफ्रायनो औवाजों गोबां गावनि नांगौ मुवा जिनिस फोरखौ बानायना लानानै गावनि नखराव बानाय बाहायनायनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव फालांगिसिम सोलाय होनानै गावनि नखरखौ सुंथाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ।
बेनि अनगायैबो जों दंफांखौबो नायनो थाङोबा जोङो दं फांजोंबो ओ जों आबाद फोथाराव जेरै नांगोल जुंगाल बानायनाय ओ काबिनि ओ बेदा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ बानायना लादों बेनि अनगायै दंफांजोंबो जों न' बां लुनायावबो जों दंफां बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै ओ खुन था गायो दंफांजों माब्लाबा जों बेखौबो नुनो मोनो। आरो आथिखालावथ' जों-जोंनो न' बां लुनायाव दंफां नांखागौ दंफां नङाबा जाया। ओ आरो बेनि अनगायैबो जोङो दंफांखौ ओ बै जोंनि ओंखाम जे एरखावग्रा ओंखाम एरखावग्रा बे खादौवा बेखौबो बानायनाय जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोङो दं फांजोंनो खाम आरो सेरजा बायदि दोरोङारि दामजुफोरखौबो बानायना लानाय नुनो मोनो नो होनबा? आरो औवाजोंबो जोङो सिफुं-सिफुंफोरखौ बानाय-बानायना लानाय नुनो मोनो बै फोरखौ जों नुबोदों जे जोंनि बर' स मासाव मिथिंगानि बै थादेरसा जाय औवा आरो दंफां बेफोरजों जोंहा गोबां रिलेटेड दं गोबां सोमोन्दो दं बै फोरखौ नुवाबानो जों माने जोंनि नांगौ जिनिस फोरखौ जों बानायना लानो हाया बेनिखायनो जों बैफोर जिनिसफोरखौ लानानैनो जोङो बैफोर मुवाफोरखौ बानायबोनाय जादों आरो। दा आं नोंथांनाव मोनथिनो लुबैयो जे नोंथांनिफ्राय माने आथिखालाव जोंनाव बैफोर ओ जे दंफां आरो औवानि बाहायनाय बा गावनो गाव बानायना लानाय बैफोरो ओ समजों लोगोसे बे एसे सोलायबोदों नामा? होनना जों बानायनानै लागोन ना लाला ना जों गुबुननिफ्राय बांसिन बायनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनाय।
औ। ओ दाथ' जोङो माने आथिखा गोदोनि आरो दा आथिखाल गोबां फाराग नुयो नाय नोजोर होनानै नायोब्ला। गोदो जोङो नंगौ औवा आरो दंफां बेयो मेनमोन जोंना। न लुनाय आरो नो बेफार फालांगि बानायनायावबो बेफोरजोंनो हेबनानै फानोमोन। बे नांनायावबो जों औवा आरो बे दंफांखौ गोनांथिथारमोन। दा नाथाय जोङो ओ दा जुगाव नफोर लुनो बांसि नो बाला सिमिट इथा बेफोर थिखौसो बांसिन बाहायनाय जायो थेवबाबो दंफांनि गोनांथि दं। माने खाट नोङाबा जाया बाला सिमेटजों बो ल नोङा बेनिखायनो गोदोनि खौ गारजोबनो हाया जोङो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' हारिनि नेरसोन सिफुं खाम जथा इफोरदि खौथ जों गारनोनो हाखाथारा मानोना बे जोंनि बर'नि नेरसोन बिदिनो आथिखालाव गोबां सोलायदों सोलायनाया
औ
गोदो मोसौ थेला गारि बेफोरदि गोबां बाहायो मोन माल माथा लांनो गुबुन दाबसेनिफाय गु दाबसेयाव बेफार फालांगि खालामनायावबो माइफोरखौनो थिखांना लांनाय बा आलु बस्थाफोरखौ थिखांना लांनो मोसौ गारिफोरखौ बाहायनाय जायोमोन दा जुगाव जोङो ओ गारि मथर बाहायसै आरो दा जुगाव गारि मथर ओंखारबाय नालाय थाबबो मोनहैनाय जायो समा माने दसेनो मोनैयो समनि आंखाल दा जुगाव बिनि थाखायनो जों समफोर खौ नोजोर होनानैबो माने दसेनो मोनहैनायनि थाखाय गारि मथरफोरजों जों सटकाराव मोननो थाखाय लांनाय जायो दा गारि मटर सब फैबाय नालाय गोदोनि खौबो बुंनो थाङोब्ला एसेबां कार जाजोबाखै थेवबो दा सोलायबोबाय आरो एसे
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो माने आथिखाला गोनोखोनि मुगा नङा होमबा समजों लोगोसे मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायबोबाय सोलायबोनायजों लोगोसे मानसि मानसिनि आखल आखु बांबोबाय। बेबायदिनो ओ नांनायखौ बांद्रायानिफ्राय बांद्राय दिहुननानै लानो हाबाय खम समनि गेजेरावनो गोबां मुलाम्फा मोननाय बेफोरखौ आरजिनानै लानो हाबाय जायनि जाहोनाव दिन नोंथाङा बुंदों जे गोदो थेला बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जों गारिसो बाहायनाय नुयो। ओ बेबायदिनो आरो गोबां गोबां बिथिंखौ नुनो मोनबावो जेरै जों नांगोल जुंगालफोरजों गोदो हालेवोमोन। नाथाय आथिखालाव टेक टरफोरजों हालेवो माइ माराफोरखौ मोसौजों होयोमोन नाथाय जोङो आथिखालाव टेक्टरजों होयो। बेबायदिनो जोंनियाव गोबां सोलायनाय फैदों आरो आरो आथिखालाव जों नुनो मोनबावो जे ओ जोंनि बैफोर जे ओ दोरोङारि गियान जोंनि जि जोंनि जि आखाइजों बानायनाय बेफोर जोंनि मोनसे दोरोङारि गियान ना न होमबा गोदो आबै आबौ बानायनाय बैफोर दोरोङारि गियानखौ ओ आङो आंनि मथै आं नुनायाव एसे सोलायबोबाय माने जोंनि गेजेराव बारा नुनो मोनलिया। जोङो बुंनो थ थाङोबा जोङो बांसिन न' बानायनायखौ नुनो मोनला, जोंङो मालाय हारिया बानायनाय बा गुबुना गुबुना बानायनायखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै गावनि नखराव जों इउस खालामनायखौ नुनो मोनसै आथिखालाव बैफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनला बेबायदिनो जोङो। जोंनि साननाय हनायया बांनाय लोगो लोगो जों आथिखालाव न' बांखौबो इटा सिमेन्ट बालाफोरजों बानायग्रा जाबाय। जोंङो बायदि बैफोर ओ थोरि औवा बैफोर बैफोरखौ जों माने बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनला आरो। जायाब
औ
दायो आंङो बेखौनो मोनथिनो लुबैबावदों दिे बैफोर दोरों गियानखौ बैफोर जे आबै आबौ बानायनाय गावनि आखाइजोंनो गाव बानायनाय बेफोर दोरोंगियानखौ जोङो होबथानो हानायनि राहा लामा दं नामा? माने जोङो बै बेफोर दोरों गियानखौ माने उन जोलैनो दिन्थिलांनायनि लामा दं नामा
औ दङ ओ होनबायसै माने जोङो गरखाफोरखौ बैसागुफोराव बाहायनाय जाथारो दामनाय गरखाफोरखौ बेफोरखौ जों बैसागो माग गोह फोराव माने जोंनि गामि ओनस इउसखोनो खालामखायो आरो जोङो ओब बा मिथिं दावथिं गाहेबाबो बेफोरखौ जों खाम सिफुं बेफोरखौथ माने बेलेगजों दामनो हाया खाम सिफुं नङाबा बिनि अनगा बेलेगआ। जानो हाया बिनिखायनो जों बिफोरखौ हो। माने सासे सानै सुबुङाबाबो रोंगौ। बेफोरखौ रोंनानै आद बेफोरखौ नांखागौ नालाय। माने बोसोराव बोसोर मान फ्राय इउस खालामखायो बिनि थाखायनो बिफोरो गोमानो हाया। आरो जोंङा मिथिनाय बायदिब ब्ला जोंनि खाम सिफुं बेफोरदि सेरजा बेफोर रो जोंनि माने गोजौ थाखोआवबो नाम मोनखाबाय बेदे बरनि नेरसोन। बिफोरबायदि बिजाबफोरावबो मोनबाय दा जोंनि बेफोरखौ माने खोमानो हाया आरो। दंजोबो नालाय माने गोरोखा थाखाबाय बे जोंनि। ओ जेखेब खमाया गोमाबाथाय उन समावआलागे गोमानो हागौ नाथाय बि दामजु दामनायफोरा गोमानायनि सान्स गैया आरो।
औ औ ओ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो जोङो माने बैफोर दोरोङारि गियानखौ जोङो लाखिनांगौब्ला जोंनि बरफ्राबो जोङो बाजारफ्राव बायनाय निस्रुय गावनो गाव हेबनानै गावनो गाव बानायनानै गावनो गाव न खराव बाहायनांगोन। आरो बेफोरखौ जोङो नखराव उन जोलैफोरनो जोङो फोरमायलांनांगोन बा दिन्थिलांनांगोन आरो बैफोर गियानखौ होमब्लासो जोंनि बे ओ दोरोंङारि गियाना मुगानिफ्राय मुगा माने उम बास्लाय लांबाय थागोन आरो। उम दा बिद दिब्ला नोंथां दिनैनि बे सावरायनायखौ आङो बेखिनियावनो दोन्थनोसै।
औ गोजोन्थों एजेन्सै।
दे।